खुलुमबाय
हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां औ हेलौ औ नोंथांनिसिम औ खोनादों औ नोंथांनिसिम ओ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बावहर
औ नोंथांनिसिमबो
औ ओ दा नों थाङा माबाफोर मावदों नामा?
आं जेबोथ' मावाखै ओरैनो जिरायना दं।
अ नोंथां जों आङो ओ ओ बर'नि गाननाय जोमनायनि बागै ओ फंनैसो नोंथांनो खिन्थालांनो नागदोंमोन नोंथाङा सम दङब्ला खोन्थानो हागोन ना औ औ होमबा नोंथाङा खोनासंलांदो
औ
बर'नि औ बर'नि ओ गाननाय जामनाय बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ गाननाय जोंनियानो मोनसे ओ हारिनि सिनायथि बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ हारि मोनसेया ओ सोद्रोम सोद्रोम जानाय लोगो लोगो लोगो बिसोरनि थानाय जानाय लोंनाय जेरावबो सोलाय सोल'आ फैयो आरो बिनिनो। फिथाइ महरै सुबुं समाजाव। गाननाय जोमनाया जोंआ गोनां जानानै फैयो जोंना जारिमिनखौ गोसोखांनानै नायहरोब्ला। जोङो नुनो मोनोदि सुबुंफोरा गाननो जोमनो सिगां सिगांनि समाव रोङामोन।
औ औ।
फोरा उनावहाय सान्नो हान नाय जानानै फैनायनि उनाव बिसोरो गोसोआव लाजिनाय लाजिनाय एबा गावखौ समायना खालामनाय जानानै बिसोरो गानो गानदोंमोन आरो गाननाय जोमनायखौ।
औ।
दा जोंना बेफोरबायदिनो बर'फोराबो गावनि आंगो गाननाय जोमनाय दङ जेरैहाय बर' हौवाफोरनि थाखाय जोंना गामसा आरो जोंना हिनजाव फोरनि हिनजाव माहारिनि थाखाय दख'ना फास्रा बेफोर गाननायफोर जोमनायफोरा दङ आरो बर'नि नेमखान्थियावबो।
औ।
जोंना ओ गामसाजों जोंना बु गामसाया गामसाखौ जोङो जोंनि बर' हौवाफोरा लिन्थिथेबनानैबो गानो आरो जोंना लन्थिथेबालासिनोबो गाननाय जायो आरो नाथाय जोंना ओ गामसाखौ ओ खुलुमनाय एबा हाबा बिबा बेफोरबायदियाव जोंना लिन्थिथेबनानै गान-गान-गानो आरो। गाननांगौ जायो। नाथाय जोंना समाजा दाथ' जोंना समाजा जौगाखांनाय लोगो लोगोनो जोंना बर' हौवा फोरा बेफोरखौ ओ गावजनो मा होनो दानाय एबा बर' हिनजावफोरा दानाय बेफोरखौ गाननाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंना गोबां रोखोमनि बर' हिनजावफोराबो दानानै बेफोरखौ गानो जेरै गस्ला आर'नाय गस्ला। क'ट होननानै जोंना गाननायखौ जोङो नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो जोंना बर' सुबुंफोरनि आर'नाइ फालि जायखौ जोङो बर' हारिनि मोनसे मोनसे सिनायथि फालि होननानै मिथिनाय जायो बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ बर'नि आर'नाइ फालिखौ। आर'नाइ फालिखौ जोङो हौवा मानसिफोरा बेखौ खर'आव खरि जानानै आरो जोंना जान्जियाव खानाय जायो आरो आर'नाइ फालिखौ बर' हौवाफोराबो गोदनायाव फालि महरै लानाय जायो बर' हिन्जावफोराबो गोदनायाव फालि महरै लानाय जायो जोंना दख'ना फास्राखौ आरो न गुबैयो बर' हिन्जावफोरा गाननाय जायो जोंना उन्दै हिनजावसा फोर दख'नाखौ ओ जानजियाव जान्जियाव थेबनानै लानानै गानो आरो जोंना गेदेर हिनजावफोरा एबा देरनाय सिख्लाफोरा जोंना दख'नाखौ
औ
जेरबायायाव गानो औ दा जोंना दख'नाखौ जोङो बायदि रोखोमनि आगरजों जोङो दानाय जायो जोंनि बर' हिन्जाव एबा सिख्लाफोरानो दानाय जायो जेरै जोंना बर'नि दखनायाव गोबां रोखोमनि आगर थायो जेरै दावराइ आगर हाजो आगर फारौ मेगननि आगर बेफोरबायदिनो जोङो बायदि बायदिफोरजों जोङो दख'नाखौ दानाय जायो बर' हिनजावफोरानो दा बेनो बर' हारिनि गाननाय जोमनाय एबा बर' हारिनि सिनायथि दा नोंथाङाबो बर' हारिनि गान्नाय जोमनायनि बागै माबाफोर मिथियोब्ला एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ औ
आं गाननाय नाय होनोब्ला बे नोंथाङा होननाय बायदिनो गाननाय जोमनाय माने मोनसे सिनायथि गाननाय जोमनायजोंनो जों माने गावखौ सिनाय होनोनो हायो जे बे जोंनि गाननाय आरो जोंखौ जोंनि दख'नाजोंनो बा जोंनि गामसाजोंनो जोंखौ सिनायखायो जों बर' होननानै माबाफोर थांबाबो जुदि जों गुबुन गुबुन बिदि गाननाय खसाब गानोबा जोंखौ सिनायानो जों बर' जोंखौ सानो बेलेग बेलेग बेलेग बेलेग जायानि मानसि जों गामसा गानोबा दख'ना गान खायो जोंखौ नुनानै सिनायगोन जे जों बर' होननानै जोङों आरो आरनानि बागै जेनबा आरनाय थ' मोनसे सल'बो माने आं खोनादों आरोना माने आरनाय खौ सिगांङो जेब्ला जोहोलावफोरा दावहायाव थाङोमोन अब्ला बिसोरनि बिसियाहै ओ दावहायाव थांनाय जोहोलावा देरहाबोथों होननानै हरसेयावनो आर'नाइखौ दानानै बिसोरनो खानानै हरोमोन आरो।
औ औ नंगौ
गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों बा मानियोबो नंगौबो खोमा होननानै ओमफाय दा नु यो जे माने दा गोदान एसे दासो दाहांबोगा साननैसोथ' माने गोमाबायमोन बिदि जि दानाय मानायफोराहै आर'नाइखौथ' आरो दालानो बांसिनानो दाला सोरबा अब बा गामियाव एसे बिदिखौ नुगोन दाथ' नुस्रालानो माने जों आखाइजों दानांगौ बेफोरखौ दाबो गामि गामि बिदि दानाया मोजां आरो अब्ला जोंनि गाननाय बिदि माबा फोराबो थालांगोन दानाथ' खालि मेचिन बिसोरजों बानायनाइखौसो मोनो। ज'ज' माने गावनि बर' बिमानि आखाइजों बानायनाय आर'नाइ बा दख'नाफोरखौ बांद्राय मोननो थांला मोनबाबो माने खायफा खायफा जायगायाव मोनो बाट बांसिनावनो मोन नो थांला दानाबा गावनि बर' बिमानिया जों दानाय द' खना गामसा फास्रा बेफोरखौहाय ‌
औ
आरो जों दख'नानि बागै फोरमायनो थाङोबा दख'नायखौथ' आरो मा होन्नो ओरैबायदि समायना माने बर' हिनजावसा, बिमा, उन्दैफोर दानाबाथ' उन्दैफोराबो माने उन्दै उन्दै बिसोरखौबो दख'ना बिदि सुखानाय गानहोयो ओरैबायदि मोजां नुयो मोसानायफोरावबो दख ख'नाखौ गानो ब्ला मोजां नुयो माहाबाफोर थांबाबो गानोब्ला मोजां नुयो। हाबाफोरावबाबो मोजां नुयो दानाथ' आरो मोजां मोजां बिदि आगर होनानै गोदान आगर सुदेरनानै होयो । आरो सिगांनिया ब सिगांनि आगर जेरै जोंनि आइ बिमा बर'फोरा दानाय आगर बेफोरो ओरैबायदि मोजां फरौ मैगन बेफोरो जोबोद मोजां मोजां ओमफ्राय आरो जोंनि जायखौ जोङो बेनि बागै होननो थाङोबाथ ओरैबायदि समायना जेराव जों बेखौ जेरावबो ला जायो माने गाव मोजां मोननाय बायदि ओरैबायदि लाजायो मोसानायावबो मोजां मोजां नु ओरैनो लाबाबो मोजां बहाबा थांबा मोजां नुयो स' माने बेफोरखौ लाखिनो थाखाय बर'फोरा दाबो जुदि न' न' दायोब्ला दासिमबो बेफोर माने बांसिन जागोन आरो दानाबाथ' बर'आ खम औ गोमालांनो हमबाय दानाबा बर'फ्रा खम बानायो जोंनि बेफोरखौ बेलेग हारिनि मानसिफोरासो मेसिनाव बांसिन बानायग्रा जाबाय।
औ औ नंगौ
जा फास्रायानो आरनायानो बेलेग जायगानिफ्राइसो फैजोबो जोंनियाव जायगायाव होयो ओमफ्राय नायबा जों थाङो जोंनो माने न'आव दानायखौ नांगौ बायनो बिदि थांबाबो सब मेसिनाव बानायनाय बिदिखौ जों मोनजोबो माने रियेल जोंथु दानाय बर' बिमानि बेखौ मोनलानो। बिदि जुदि जालाङो अब्ला जोंनि बेफोर गोमालांनोनो हमगोन। उनसिम उन देनां उन जोलैया नुनायनो नङा बेफोरखौ जुदि बिदि जालाङोब्ला
औ
बिफोरखौ माने जों लाखि लाखिनांगौ जों दाबाय थानांगौ बिमाफोराबो दानांगौ आरो उन्दैफोरखौबो फोरोंनांगौ बिदि बानायो बिदि बानायो होननानै जुदि जों मेसिनाव बानायनायखौनो गानबाय थायो बा मेसिनाव बानायनायखौनो नेबाय थायो अब्ला जोंनि हारिनि नेरसोनानो गोमोलांगोन बा जोंनि बे मोनसे सिनायथि। जाय जोंनि दखना फास्रा रेगि रेगां गामसा आर'नाइ बेफोरनो सोब गोमालांनो हमबोदों
औ
अब-अबेबा आरो बेलेग बेलेग मानसियासो जोंनि आगरखौ खावनानै गावसोरनि गानग्रायाव होनो हमबोदों दानाबा
औ औ
जोंनि आगरखौबो बिसोरनि आगर होननानै होनना लागोन। जोंनि गानग्राखौबो गावसोरनि गानग्रा होनना लागोन अब्ला जोंनि सिनायथिया जोंनि गानग्राया गोमालांगोन अब्ला जों मा खालामगोन दे? जोंनि गावनि मोनसे बे जि जोंनि गानग्रा बिदि होननो जों हानाय नङा।
औ
जायखौ जों लाखिथाबनांगौ बेखौ मानसिफोरा बारा नोजोरखौ होला दानाबा सानो मेसिनाव बानायनाय बेखौनो मोनखागोन बिदि साननानै थायो आरो। बांसिन आरो ओ नोंथां माखौबा होननो सानगोन?
औ दा जोंना बुंनो थाङोब्लाथ' ओ बर' बर' बिमाफोरा बर' एबा सिख सिख्लाफोरा ओ दाबो न' न'आव आंनिब्ला इसान दानाय एबा जि दानायखौ बाहायनांगौ। बेखौनो बुंनो सानगोन आङो। बर' सु बर' बिमा एबा बर' दानि जाखांफुनाय सिख्लाफोरखौ बेखौनो बुंनो सानगोन आङो ओ न' न'आवनो जोंना इसान दानाय जिखौ बुङो आर'नाइ बिफोर खौ बानायनांगौ दा नोंथां जोंना समा थ जाबाय नोंथांनिफ्रायबो आङो बर'नि गाननाय जोमनायनि बागै मिथिबाय। नोंथाङाबो आंनिफ्राय एसेबाबो मिथिबाय जानांगौ? ओ दे होब्ला नोंथां।
नोंथांनिखौ दिनै मिथिनो मोनबाय औ
दे होमब्ला नोंथां औ।
दे होमब्ला नोंथां गोजोनथों। औ